नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों
ओ ओ आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि आबादनि सोमोन्दै द जे रायज्लायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ ओ गिबियावनो आङो ओ जेरैहाय आबादखौथ' जोङो बायदिसिना जेरैहाय माइनिफ्राय लानानै जोङो मेसें बोथोर सिंग्रोब गोबां आबाद मावनाय जायो जेरैहाय नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जोङो माइनि आबादखौ मा मानिफ्रायहाय जाजेनिफ्राय मा मा गोनांथि जायोबा माबोरैहाय मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना फंनैसो
औ हागोन नोंथां ओ जोंहा गुबैयै ओ माइ आबाद मावनाय होनोब्ला जोंनि बर'फोरा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मावबोगासिनो दं आरो मानोना बे माइ आबादानो माने जोंनि जिउ खुंनायनि गुबै राहा। दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा आबादखौ जोङो माबोरै मावो होनब्ला जोङो गिबियाव खोथिया नांगोन अब्ला जोङो खोथिया फुनोब्ला जोंनो गिबियाव नांगोन माइज्लि माइ। दा बै माइज्लिखौ जोङो जोंहा बोसोराव दोनखानाय एबा जोङो खाथि खालानि हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोगोन एबा जोङो न' खरसेनि न'खरनिफ्राय जोङो लाबोगोन आरो नोंथां।
दा बिब्दिनो बै माइजलिखौ जोङो न'आव लाबोनानै फा